हेलौ
हेलौ नोंथां खो ओं खोनादों - खोनादों नोंथाङा खोनादों ना मोजाङैनो
औ खोनादों नोंथाङा दासान्दि मा खामगासिनो दं
नोंथां आं दासान्दि बेदिनो एसे बेस्थ'बो ओमफाय टाइम लानानै एसे द्रेसबो बेबायदिनो आरो मा ओमफाय नोंहा
औ नै आंबो न'आवनो दं ओरैनो जेरायनानै दंलाबायो ओ होमबा जोङो मोन से टपिकआव सावरायनोसै नामा नोंथां जेरै जोङो बारहावा जोंनि गुबुंले जा नाय बारहावाफोरनि बागै एसे सावरायलांसै नामा
जायो नोंथां
औ नोंथाङा बे बारहावाया जोंनि बार हावाया बोरै गुबुंले जालांनो हमदों बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां मोजाङैनो फोरमायना होनो हागोन हानायालाय
औ दे नोंथां एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ - औ नोंथां गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला बारहावानि मेेन जाहोनानो जारबाय देभ्लप जानायजों लोगोसे बा जौगानायजों लोगोसे जिफोरबायदि आधुनिक गोदान गो दान बिदिनो बुस्थुफोर ओंखारदोंना बेफोरनि बागै दायो बांसिन गुबुंले जादों जेरै गुबुन बेबायदि सोहोरफ्राव नोगोरफ्राव गोबां बेबायदिनो गिनो गोनां माखासे दारिमिनफोर बहायदों। नङा होमबा जायनि गेसफ्रा हाबबा बारहावाजों लोगोसे मानसिनि देहाफ्राबो नस्थ' जालाङो।
औ जेरै दुरबल जालांनो हमो नङा होमबा नोंथां।
उम दुरबल माने नोंथां ओ सिंनिफ्रायबो मानसिखौ बेमार खामनानै
औ औ औ
बो सिंनिफायबो माने नस्थ' खालामजोबखायो आरो नोङो जुदि माबा जौसे बोसोर जोरनांगौ दङोमोनब्ला जों जोरनो हागोन बाजि बोसोर बेबायदि आरो ओमफाय आरो जेरै आरो नर्मेल रावै बुंनो थाङोबा आरोबाव बेबादिनो गोबां बारहावा गुबुंले जायो जेरै जोंनि दा जि जुगावहाय बे गारि मथरा बारा जाबाय नङा होमबा माखासे जायगाफोराव दिनै दंफां लाइफांबो गैला बहुद खम जाबाय। आरो जोंनि एरियावबो दिनै खम जाबाय नोंथांमोननि एरियावबो खम जाबाय जानो हागौ।
औ गोबां औ गोबानि दंफां लाइफां बा जों दानि जों पलिउसन पलिउसन ओ फोर होनजा पलिउसनबो होनजागोन बा इदि गारि गुरा खारनाय बेफोरनि बागै बुंब्ला औ गुबुंले जों नि गेस बुंनांसै होनदों गेसनि थाखाय बायदि रोखोमनि औ। ओम ओमफाय जोङो बे दंफां लाइफां बा जोङो गोबां जिब जुनार फोरखौबो जों गोमा लांनाय खौ नुनो मोनदों जेरै जों ओ बे जोंनि जायगा जायगाजों गोबां दाउ दाउ फिसा फिसा बिदिनो स'खा दाउ खौ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों बा एम्फौ एनला गोबां नुनो मोनोमोन गोदोहाय बेफोर खौबो गोमालांनाय जों नुनो मोननाय जादों आरो बुङोबा जों आरो जों थिं बिदिनो टावार गायो बेफोरनियावबो बेफोरनि रेडियेसनजोंबो जोङो थैनायखौ थैलांनाय फोरखौबो नुनो मोनो बिदिनो आरो जों जायगाफोराव गारि मथर गोबां जानो हमबाय बिनि गेसफोरजों जों गोबां खमायलांनायखौ बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो नों थां औ नोंथाङा एसे फोरमायबावदो दे।
आरो बहुद दंबायो नोंथां जेरै दा नै बारहावाजों लोगोसे जों मेनानो दै नङा होमबा दै आरो बे जि लायो अक्सिजेन बेफोर माबायदि खमायलांनो हमदों बे गारि मथर बारा जानायनि थाखायनो। आरो बे ओ जिफोरबायदि पलिउसन जादों दिनै बेफोरनि थाखायनो बेखौ कन्ट्रल खालामनो दाबो हायाखै माने आरो इयुनाव हागोन ना हाया बेखौथ' जों बुंनो हाला खिन्थु बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जों आखायाव लाना सिगोन नङा होमबा नोंथां। बेयाव कन्ट्रल खालामनो थाखाय मोनसेल'सो राहा ला मोनसेलसो राहा लामा दं नङा होमबा। जाय दंफां गायनाय
औ बिदिनो जों दंफांफोरखौबो गोबां गोबां दानफायनाय नुनो मोनगासि नो दं जों दंफां गामि गामि गामि बा ओनसोल बिदिनो ओनसोलफोराव बा जों हाजोफोराव जों दंफां दानफायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। खोनानो मोननाय जायो बिदिनो दंफां लाइफांफोरा खमायनायखौबो जों नुनाय जायो नोंथां।
उम नोंथां नंगौ नंगौ आंथ नोंथां मेगनजों नु बा माने ओरैबायदि बिघा बिघा दंफांखौ माने एकदमबारे मेसिनजों खेथसेयावनो दानस्रांजोबनाय फोजोबस्रांनाय बेफोरबायदिखौ नुबोबाय बेफोरबायदि नुनानै माने कनफरमेना जायो आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै गरमा बारा जाबाय अखा हानाया खम जाबोदों
औ
दा नै सोहोरफ्राव जुदि दैज्लां बोथोर सफैयोबा अखाया खम हायो ओमफाय ओरै गरमा बारा बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बे बेफोर गासिबो माने माबाया जेंनाया जालांगासिनो आरो
औ आरो बे गारि गुराफोरनि थाखायबो जों पलिउसनफोरनि थाखायबो जों गरम थानो हायै जालांना फैनायखौ नुनो मोनो बेफोरजोंबो जोंहा गोबां खहा जायो जोंनि सोलेराव बा जोंनि देहायाव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो इदिनो जों डक्टरनावबा जों बेफोराव जों चेकआप खालामबाय थांगौआ मोजां जायो आरो मा मोजां जायो जों खामबाय
औ थांबाय थानांगौ नोंथां थांबाय थनांगौ दानि जि जों दा माबायाव थागासिनो जि जेनेरेसनाव जों थागासिनो बे जेनेरेसनाव माने बुंनो थाङोब्ला नाइन्टि पारसेन्ट सुबुंफोरनाव दिनै बेमारा दङ बिनि मेेन जाइन मेन जाहोनानो जाबाय पलिउसन
औ आरो बुं ओ आरो बुङोबा जोंनि जानाय लोंनायजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जा यो जेरै जों मैं थाइंफोराव मुलि बिदिनो मुलिफोरजों जों फेदेरनायखौ नुनो मोननाय जायोबा मुलि होनानै जोङो गोबाव गोबाव समसिम लाखिनानै बेखौनो ओ बेफारि बा फालांगिरिफोरा फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां नोंथाङा बेनि बागै मा सानो
मा सानो माने बिनि बागैथ' बुंबाथ' बहुत गोलाव जागोन ओरै नो थुल मुलै बुंनोसै नामा ने
औ नोंथां औ
बुंनो थाङोब्ला दा बे जानाय मैगं थाइगं बेखौथ' जों गामियारिफ्रा न'आवनो गायना जानो हायो खिन्थु बांसिन एफेक्ट खालामोबा बांसिन गोहोम खोलैयो होमबा जोंनि बे सोहोर नोगोर बेफोरबायदियाव दिनै फ्रायनावनो बे नाय जानायनि थाखाय नोंथाङा मालाबा बिदिनो रादाबफ्राव नुगोन निउस पेपारफ्राव नुगोन गोबाङानो माने बुंनो थाङोब्ला जौसे खोन्दोआव दाइनजि खोन्दोआनो बे जानाय लोंनायजों बेमार जादों होननानै आरो जाखायोबो आरो इयुनावबो बे बारा जालांबाय थागोन दिनै नों ओ औ दिनै नों नायलाय ओ जि मैगङा माबायाव ओंखारा माने सिजोनाव बा मोनसे बो थोरजों ओंखारा बे मैगंखौ माने बोथोराव ओंखारहोनाय बै बोथोराव जेरै जों दा
फान्थाव बायदिसिना जायोना बेखौ जों एकदमबारे बेलेग बो फोरावबो बिसोरो ओंखार होगोन बेखौ मुलि नङाबानो फोथांनो हाया नङा होमबा? दा बिनि थाखायनो बहुद बेबायदि
औ बुङोबा जों बेफोरखौ जानाय बा बेफोरबायदि जों एसे खमायनांगौ जों माने ओ जोङो बुङोबा जों न' न' बा जोंनि न' खाथिफोराव एसे एसे एनै हा थानायफोरावनो जों गायनानै जानो हायो। बा जोंहा मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जों बेग-बेग बेगर बायना लानानै जों न'फोरावनो गायना लानाय बा फुलि बायनानै जों न'फोरावनो गायनानै जोङो बेफोरखौनो जानाया जोंनि देहानिबो मोजां इयुननिबो मोजां
मोजां नोंथां मोजां औ औ औ। आरो नोंथां बे आं मोनसे खोथासो सोंनो सानबाय
औ नोंथां दे सोंनो हागोन
नोंथांमोननि जायगाथिं बा नोंथांमोननि ओन सोलाव बे दैनि बेबस्थाफ्रा माबोरै दै गोग्गो लोमजाथाव दै मोनोना ना बेखौ माबाफ्राव बा जागानिफाय दैदे दैनानै लाबोनांगौ
औ औ औ आं खोनथानि ओ जोंनिथिंलाय बिदिनो दैनि आंखाल गैया जों माने एसे हाया जोंनिया गोथौ हा होनजागोन होननांसिगोन बेखौ गोथौहा एसे जायगाया माने गोथ बेनिखायनो जोंनिथिं दैनि आंखाल गैया होनजासिगोन बिदिनो माइ आबाद मावनोबो गोबां दै मोननाय जायो ओमफाय जों न'फोराव लोंनो थाखाय जों दंखल होनना बुंसिगोन बा दैखर बिसोर मोननैनि गेजेराव मोनसे न' न' गायना लानायखौ नुनो मोननाय जायो बा दङ' जोंनियावबो दङ' बेयो बेजोंनो जों ओ बुङोबा जों मटर मेसिनफोरजोंबो जों दिहुनानै जोङो दैखौ मा मोननायखौ जायो मोनो बिदिनो जों फिल्टारफोराव सरनानै लोंनाय जायो आरोना गोग्गो खालामनानै जों बे दैखौ मोजां खालामनानै जों लोंनाय जायो नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि नोंथाङा एसे खोन्थाना होदे।
औ नोंथां आं खोनथानो हागोनानो जोंनिथिंबो मोजाङानो खिन्थु
औ।
ओ मोजां आरो गोग्गो दै लोंनो थाखाय जों एकदमबारे गोबां लामा हान्थिनांगौ जायो आरो जेरै नों नोंथाङा साननानै मोनसे गोग्गो दै मोननोबा बबावबा सोरनिबा न'खराव थांनानै जों लायनांगौ गोनां जायो।
औ।
बेबायदि जि ओ टेपाव टेप वाटार होना बेवहाय माने गोग्गो दै फैया बेनो आरो आरो गामि एरियाबाथ' आरो साबसिनबावसो औ।
औ होनोमबा नोंसिना दैखौ हान्थिनानै गोग्गो दैनि थाखाय हान्थिनांगौ जायो आरो ना नोंथां?
थिना हान्थिनांगौ जायो लोंग्रा दैनि थाखाय आरो ओरैनो फिल्टारबो खालामो खालामनायालाय बेखौ सरगारोबो होनबाबो बेबायदि एकुरेट रिजाल्टखौ मोननो हाया आरो ओमफ्राय माबायाव माने गोग्गो दैखौ बेबायदि मोननो हाया गोथाव बेफोरबायदि दैखौ होमबा नोंथां ओ जोङो बे रायलायनायखौ इसिखिनिावनो दोन्थ'नोसै नामा आं सानदों माने नोंथाङा मा सानो?
औ नोंथां दा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' नो हासिगोन दे नोंथां औ दे होमबा नोंथां
मोजाङै रायलाय
औ नोंथां जों उनावहाय मोजाङै सावरायफिनलायनो हागोन
औ।
दे नोंथां
औ नोंथां